औ नोंथां खुलुमगोरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
आङो दा ओरैनो डिउटियाव दङ।
औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथांमोननि गरमा माबायदि बे साननैसोआ?
जोंनिथिं गरमा खमायबाय नोंथां। जोंनियाव गरमा ओरैनो जोङो औ।
नोंथांनियाव आङो नोंथांनियाव आङो जानाय लोंनायनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुुबैदोंमोन नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
फोरमायजागोन नोंथां।
नोंथाङा आंनो अन औ।
औ।
जानाय लोंनाय होनोबा नोंथा आङो आङो साउथ इण्डियानि रायलायगोन। जोङो जोंनि बर' बर' आरो जोंनि साउथ इण्डियानि जा जानाय लोंनाय फारागा मा? नङा होमबा खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों।
जोंनि बर'फोरनि जानायाथ' जोंहा बर'नि ओंखाम ओंख्रि बा मैगं थाइ थाइगं जोंनि जानाया आलादा आरो साउथ इण्डियानि जानाया आलादा।
औ।
जोंहा जों बर' होनोबा जोंहा बर'फ्रा मा जायो होनना बुङोबा जोंहा बे अनला, सबाय, नारजि बेफोरनो जोंहा थाखाबाय। जोङो साउथ इण्डियानि होनना बुङोबा जोङो दालि ओंख्रि होनना बुङोबा जों दालि आरो दालिखौ दालियाबो जोंहा जोंनि आसाम बा जोंनि बर'नि दालि संनाय आरो साउथ इण्डियानि दालि मैगं थाइगं संनाया गोबां फाराग जायो आरोना।
द
हेल'!
औ नोंथां
नेटा प्रब्लेम नामा नोंथांनिया?
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा बुंबाय थालाय आं खोनागासिनो दं।
औ। जोङो बेनो जानाय लोंनाय बा संनाय खावनाय होनोब्ला बेनो जोङो ना जोंहा आ'
बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंहा फेमास हिसाबै बा मुंदांखा हिसाबै बे नारजि अनला सबाय बेफोर नङा होमबा
औ औ
औ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ नोंथाङाआं मोजां बर' थानाय अनलानि ओंख्रि बा मा मा बिथांमोना मा माबायदियै बिथांमोना ओंख्रि संनानै जायो? मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बेनो व आं नोंथांनो फंनैसो बाथ्रा फोरमायगोन होननानै सानदोंमोन। यावनो नोंथांनो संनायनि सायाव फोरमायनो मोनदों अनला खारैखौ जोङो संनो गोनांब्ला जोंनो खारैबो नांगौ जायो जायखौ जोङो गोबां जोंनि न'आव थानाय जोंनि जोंहा ए हाबा जुदि न'आव थालिर बिफां गैयाबा बिय माने खानाय जिरनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जउोनाव माने बे गोबां मुं दुंनायनि जाउ दङोब्ला माने बेफोर थालिर फोरखौ दाननानै फिसा फिसा खालामो बेनिफ्राय जेब्ला रानखुदिजोबो अब्ला बेखौ बिदिनो अ हा थफ्ला बानायनो थाखाय माबा मोनसे जिगाब बा बन होनानै बेखौनो जोङो सावो आरो बे सावनानै जेब्ला बियो हांगार जायो बा हाथब जायो अब्ला बेखौ जोङो मोजाङै न'आव लानानै फैयो। ओमफाय इयुनाव लागै थिना माने बे। खायसे मानो होनबा बर'फोरनि मोनसे हुदा बे। बर'फोरा मोनसे मानि जाग्रा आरोना। गोबां ना मोननाय बा दैज्लां बोथोराव गोबां ना मोनो बिदिनो। बेफोरबायदि समाव ओ। बरफोरा गदेर गदेर ना खौसो जानाय नुनोमोनो। गेलै नाफोर दोन आरो बेबायदि माने। उनाव जागोन होननानै माने मेना दोननाय मोनसे। ओ प्रसेसिंआ बर'फोराव दङ आरो बिदिनो बिुबग्लिखौ जाना। ओ फिसाफोर। माइखौ जोङो सुग्रोना। लानांगौ सुना लानायनायनि उनाव सम थांनानै जेब्ला बे माइरंनि दैया जोंना रानो अब्ला जों बेखौ दानियाथ' गोदान मुगा जाहैबाय
उम।
ओ गोनोखो मुगानि ग्रेन्डार बा बिदिनो गोदोनि उवाल बा बिदिनो जेराव जोङो दे नो हायो बा माइरंफोरखौ बेयाव माने ओ देग्लिना लाग्रोनानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरो। बेनिफ्राय बे जेब्ला गुन्दै जायो जोङो गोदौबाय थानाय दैयाव माने होनाय जायो आरो। होखांनानै जेब्ला गिबियावनो जोङो हमना लाबाय जोङो बेदर ओ ओ दाउ बेदरनि जों अनला खारै संगोन अब्ला जों दाउ बेदरखौ एवथामग्रोना लानांगोन बेनिफ्राय जेब्ला जों दै गुदुं म गोदौबाय थानाय जों बेखौ ओ होनानै बे दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरो। ओनिफाय खारै एसे बिदिनो न'आवनो बानायनाय ओ न'आवनो मोननाय बे हा फिला बेया बिदिनो हाइजें, साब्राम गुफुर बिदिनो बायदिसिना होनानै माने गोथाव बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय बर'फोरा ओ औ बेनिफ्राय सबायबो जायो। बे सबाय जानाया जाबाय गोदोथ' जोंनिया सबायफोरखौ ओ न'आवनो बिदिनो हालेवनानै बिदिनो फैयोमोन। नाथाय बेफोरफोरखौ दानिया नुनो मोनलिया। दानिया गोबाङानो ओ हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय जायखौ जों खम खस्थ' बा खम खरसायावनो जोङो जानायफोरखौ जों नागिरो आरो। नाथाय बेफोरो मोजां नङा आरो गोबां हा बायदिसिना लेथ्रा बुस्थुफोरा जोंनियाव फैफायो ओ नाथाय बेफोरखौ दानिया नाय लाना फैनानै संनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ माने खारै एसे होनानै गोबां ओ जाय अमा बेदर गोरान, दाउ बेदर गोरान गोबां ओ थास' स' बिबार बिदिनो
थास' बिबार थास'हाय दा जोङो दैलां बोथोराव थास' स' आयथिं
औ बे जोंनो ऐ थास बिथोरि जायखौ गोरलै गोरलै बिलाइ समाव जोङो जानानै माने बेफोरखौ माने गोदान आरो नोंथां। बिदिनो गोबां माने जों जानायखो नुनो मोनो जानाया जायनि जाहोनाव माने गोदोबो बेफोरनि सा
जोङो मैगं थाइगं मैगं थाइगं होनोबाथ' जोङो ओ गोदोनि दिनाव गोबां जोङो ओरैनो बारि बालानि मेगं थाइगं गोथां मैगंफोरखौ बांसिन जानाय जायोमोन नङा होमबा? जोङो बुंनो थाङोबा गोदो जोङो दानि दैलां बोथोराव जोङो लाइ लाफा, मुला बेफोरखौ जों गाव गावनि दखरसे हायावनो फोनानै मोनजायोमोन।
दानि जुगावथ' जोङो बेफोरखौबो फोनानै लाबावला दानि जुगाव जोंनि मानसिफ्रा।
ओ।
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा बुंबाय थालाय।
औ दानि जुगावथ जोङो मैगंफोरखौ गाव गावनि न'खराव गायनानैबो ला ला गोदोनि दिनाव जोङो जोगोनार खुमब्रा मैथा बेफोरखौ जोङो गाव गावनि न'आवनो खेथि बा जों गाव गावनि दखरसे हायावनो नो मावनानै लानो हायोमोन गोदो जोङो गोबां रां खमावनो रां खरसा खालामालासिनो जोङो मेगं थाइगं जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना
जोङो दानि जुगावथ जोङो मैगं थाइगं होनना बुङोबा मोनफ्रोमबो फारसेथिंबो जोङो बाय बायजोबनांगौ जायो।
हेलौ औ अब्ला जोङो ओ जों जेसे हायो माने जोङो न'आवनो गायनानै लानांगौ आरो मानो होनब्ला
न'आवनो गायना लानांगौ गाव गावनो मावना लानो हायोबा गावनिनो रां खरसा खम जायो।
औ मानो होनबा बाजाराव मैगं थाइगंफोरा बिदिनो गोबां हासार जायफोर हासार जोंनो जानोबा सुबुं माहारिनि देहाया माने गाज्रि जालांबाय थायो आरो बेनिखायनो जोङो जेसे हागौ माने जों न'आवनो गोबोर हासार बायदिसिना माने माने आबाद खालामलांगोन आरो नोंथां औ अब्ला जोंनिया जों दानि जा गोनोखो मुगा बे गोनोखो मुगायाव गोबां बिदिनो ओ बाहायनाय जायो जों
औ
जाहोनाव जोंनि आबादा मोजां जायो नाथाय जों बेफोरखौ बांद्राय
उम
बाहायबाय थायोब्ला जोंनि आबादा लासै लासैनो गाज्रि जालांबाय थायो आरो नोंथां। बिदिनो गिबि बार बे आबादखो मावनायाव जो जुदि ओ जों माइ आबादफोरखौनो होनबाय जेनेबा गिबि बारा मोनसे बांद्राय हासार होनायनि जा जाउनाव ओ बा गुबुन गुबुन मोनसे से बोसोरावबो जों बेनि क्लाबा जों नाजायो आरो बेनिखायनो जों जुदि हासार होनायनि जाउ नाव लानो गोनां जायोबा नोंथाङा आंनो खम ओ सम मिथियो नोंथाङा आंनो बिनिख्रुइ साबसिन जेनबा उम गुबुन गुबुन बिथिंनि बाथ्रा मिथियो होन्नानै आसा खालाम
नोंथांजोंबो रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै।